हेलै हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ मा खालामदों दालाय?
ओरैनो जिरायना दंथ'यो ‌।
अ खबर सबर मोजांङानो दा?
औ मोजां।
ए मा माथो ओंख्रि जानायमोन दिनैलाय?
दिनै दुब्लि बारियावसो जाहैदों नालाय संना लांदोंमोन माबा खुमब्राजों अमा बेदर।
अ बा बा। ओ दिनै माइ गायनाय सोलिदोंगासिनो नामा नोंसिनिखैलाय?
औ।
अह। ओमफाय नोंथां आं नोंजों माखासे बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो क ल खालामनाय जादोंमोन आरो दा नोंथांङा फ्रिबा सावरायनो हागोन नामा आंजों?
औ सावरायजागोन दे फ्रि दं।
अह। आङो बर'फोरनि हाबा खुंनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो नागिरदोंमोन माबाय दि हाबाखौ खुङो बेफोराव माबायदि आदब खान्थि बाहायो माबोरै बोरै बेफोरनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ टपिकआथ' जोबोद मोजां। एसे आं मिथिनायखौ आंबो फोरमायलांसै।
औ दा बर'फोरनि हाबा होनोब्लाथ' जोङो माखासे रोखोम थायोना बिफोर रोखोमफोरनि बागै मा मा रोखोम दं बेफोरखौ खिथालांदो दे नोंथां।
बर'फोरनि हाबा होनोबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोबाय थानाय गोबां हाबा मोननो हायो बर'फोरनियाव जेरैहाय हाथासुनि हाबा बाथौ हा बा ओमफायो गोदो गोदाय बोना लायनाय हाबाबो दंमोन। आमफाय
ओरैनो ब्रह्म ब्रह्म धोरोमाथ' बिदिनो ओ आवाथि सावनानै हाबा होनाय गोबां नुबोदों नङा होमबा?
बिदिनो हाबा गोलाव
ओरैनो उम हाथासुनि हाबायाव जेनेबा बांसिन बर'फोराथ' हाब उम बर'फोराथ' हाब हाथा सुनि हाबा, हेल'? खोनादोंना ओं ओ खोनादोंं?
औ खोनादों औ।
दे बुंलाय।
ओ हादासुनि हाबाखौ एसे बुं नोसै आङो, बर'फ्रा गोदो गोदोनिफ्रायनो गामि ओनसोलफ्राव हाथासुनि हाबा खुंनाय जायो बे हाथासुनि हाबायाव गिबि हाथासुनिनि हाबानि थाखाय गोनांसिन माबायानो आगजु आगजुआनो जादों
बेसाद
हाथा दंफां दंफांनि हाथा बानायोमोननो गोदोलाय बर'फ्रा बेखायनो बे हाथा हाथा सुनियाव हाथा नाम थादों। बे हाथासुनियाव अनला गुफुर अनला गुफुर संनाय जायो बे अनलायाव
उम।
अनलायाव जोङो खारैबो खार होनाय जाया आरो अनला गुफुराव जायो
ओरैनो उम हाथाासनि हाबायाथ' बाथौ हाबाजोंनो जायो नामा नोंथां?
बे औ
हेल' खोनायासै नोंथां
बाथौ औ हेल'
औ औ खोनाबाय दे
हाथासुनि हाबायाव बौ बाथौ हाबाजोंनो सोमोन्दो गोनां जायो।
औ औ ओरैनो नोंसिनिखै बे हाथासुनि हाबाखौनो बांसिन खुङो नामा नोंथां?
औ गोदो एसे बांसिन खुंनाय जायोमोन दा एसे सोलायबोनो हमबाय जुग सोलायबाय नालाय
ओरैनो माबायदिथो सोलियो दालाय
दा बांसिन
हेलौ खोनादों ना? जेबोखौनो खोनानो मोना
दा मा होननांगौ बेखौ बे औ खोनादों
औ खोनादों दे औ बुंबाय था दे
बाथौ हाबा मोन बाथौ हाबा खालामनाय जायो हाथासुनि हाबा हाबाखौ बारा खालामनाय जाला आरो दा जुग दा गासैबो
ओरैनोथ जोङो बांसिन मर्डार जुगनि हाबाखौनो बांसिन नुनो मोनो ना आथिखालाव मन्दिरफोराव हाबा जानाय आरो ओरैनो माखासे दस्रा हारिनिफ्रायबो माखासे जोङो बेफोर आदबफोरखौ लाबोनाय जाबाय आरो ना नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ नेटानो नांहासै दां हेलौ हेलौ हेलौ